औ हेलौ
नोंथाङा फ्रि दङ ना?
फ्रियानो
नोंथांजों आं दसे दसेखिनि सम रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन दे हागोन दे
आदसा नोंथाङां नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनि बैसागुनि बागै नोंथाङा फिननो होनो हागोन ना नोंथांमोननि गामि एबा गा गामियाव एबा ओनसोलाव मा बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो खोनथानो हागोन ना नोंथाङा?
औ बैसागुखौना अ बैसागु गिबियाव बैसागुनि एक थारिखाव जोंहा मोसौ थुखैनाय एबा संक्रान्ति फालियो आरोना सं ख्रानि मोसौ‌ थुखैनायाव हरै जोंनो मोसौ बेनि थाखायथ' ओरै माबाना लाव फानथाव आरो थाइखा नांगौना बेफोरखौ लानानै मोसौ थुखैनाय जायो आरोना औ मोसौ थुखैनाय ओरै आरो थालिरनि फा गांखं बे देनथाजों मोसौनाव फोथा थुनाय जायो आरोना मोसौ थुखैनाय समाव बोसोरै बोसोरै एरथों होननानै
औ औ
ब्लाय बैसागुनि दुइ थारिखनिफ्राय ओरै सेंग्रा-सिख्ला एबा गामिनि बोराय-बुरै जम ज' ज' मोसानो थाखाय ओंखारो आरोना रंजानो
औ औ
अ
आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु मागिनो ओंखारो होनदों जे नोंथां
औ
बैसागु मागिनो ओंखारनायालाय मोन लाइमोनस्रि बोराय-बुरै ज' ओंखारो ना आलदा आलदा ओंखारो नोंथां
औ बैसागु ओंखार मोसानो होनबा जोंना ओरै गाम गामियाव बोराय-बुरै लाइमोन सेंग्रा-सिख्ला गासैबो ज' ओंखारनाय जायो आरोना रंजानो थाखाय
औ औ
नोंथांमोननिखै बैसागुखौ सानबैसेसो फालिनाय जायो बुंनो हागोन ना?
जोंनिखैथ' बैसागुखौ स्नि सान फालिनाय जायो सि खोनानो मोननाय बायदिब्ला सिगां बैसागुखौ से दानहा से दान मानि फालिनाय फालियोमोन होननाय खोनादों आरो ना नोंथां दायो जोंनिया माने गोबां रायजोफोरनि रायजोफोर थायो गोबां मानसिफ्रानो बेस्थ' जायो बेनि बेनि माने स्नि सानल' फालिनाय जायो आरो माने
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव मागिनानै मोननाय फैसा एबा माइरंफोरखौ मा खालामो नोंथां?
अ जोंना बे मागिनाय फैसाखौ माखासे बिदिनो ज' पार्टि जानाय जायो आरोना सेंग्रा सिख्ला ज' बोराय बुरै ओरै बोराय- फोर बुङोबाथ' बोराइफोरा जौ एबा जुमाय बेफोर आरो ओरै सेेंग्रा सिखलाफोरनि थाखाय थान्दा बिदिनो सोरबा दाउ सोरबा अमा बिदिनो जायो आरोना आरो बाखि खिनि आग्लायनाय फैसाखौ बिदिनो दामनाय देनाय नि थाखाय माने
दामनाय दामनाय देनाय बायग्रा मानि आगजु बि दै जथा बेफोरखौ बाय बायनानै दोनो आरोना
औ औ औ
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो गाबग्रा आगजुजों गाबग्रा आगजु जेरै बक्स दिजे बक्स बेफोरजों मोसायोना खाम सिफुंजों मोसानाय जायो नोंथां
जोंनि जायगायावथ' बांसिन खाम जथा बेफोरजोंसो मोसायो ओरै साउन्डनि
आतसा आतसा
गैया आरो ना
औ औ औ
ओ आदसा नोंथां खोनानो मोनो जे बैसागु बोथोराव माखासे गोखा गोखै जानाय जानाय माबा दं होननानै नोंथाङा जाफेरबाय नामा?
औ जोंनि ओरै गामि एरियायाव जों जायो जानाया
सेजौ सेजौसे मैगं थाइगं बुथुमनानै सेजौसे मैगं थाइगं बु थुमनानै जानाय जायो आरो माने जेरै थाराय ओरै मैसुं थाबाय सिब्रु आरो ओरै खोजेमा खोजिमा नायगिरो बिदिनो बायदिसिना मैगं नागिरनानै जायो आरो सो मानो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आतसा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि जानाया जायामोन नामा
जोंनियाव जागायावबो जायो जानाया अबाबो आं बारा जानाय जाफेराखै आरोना
आतसा
औ
आदसा नोंथां
नोंसोरनियाव नोंसो सोरनि ओनसोलाव बैसागु जे मागियो होनदों बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज'मागियो होनदों मै मा मोसानाय समाव बोराय बुरैफोरा जुमाय बायदिसिना लोङो ना लोङा लकेल जुमाय जेरै
औ
गिसि बायदिसिना
औ औ औ बेफोरखौथ' बोराय बुरैया लोङो लोंनाय जायो माने न' न'आवनो थाखायोना बैसागु समावनो जौ गोरान जौ गिसि माइरंनि बानायनाय अ बोराय बुरैया लोंनाय जायो आरोना ओरै सेंग्रा सिख ख्लाफोरनि थाखाय बिदिनो थान्दा सिप्राइट बेफोर नो खौ होनाय जायो आरोना
औ औ
अ नोंथाङा माब्लाबा बिदिनो रंजाफेरबाय नामा
औ नोंथां जोंनि गामियावबो बेफोरबायदिनो मोसायो सेंग्रा सिख्ला आलदा बोराय बुरै आलदा ओरै सें ग्रा सिख्लाफोरा गामस सा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ ओरै सिख्लाफोरा दख'ना गोमो गस स्ला गोजा बा गोथां आर'नाइ नां नै मोसायो ओरै बोराइ बुरैफोराबो बिदिनो मोसायो मानोना जोंनि जोंनि गामियाव आरोना नोंथां बिदि ज' ज' मोसाया माने बिमा बिफाजों मोसा माने एसे लाजिनाय नाङो नालाय बिनिखायनो माने ला सेंग्रा सिख्ला लाइमोन लाइमोनस्रि आलदा ओंखारनानै बोराय बुरै आलादा ओंखारो बेबायदि मोसानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
आरो जोंनि ओनसोलाव मोसानानै मोननाय फैसाजों माने लाइमोनफोरनि सांग्रांथि एबा लाइमोनफोरनि मोजां मोजां लाइमोनफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय मोनसे प्रग्राम खुंनाय जायो आरो माने नोंथां जाय प्रग्रामाव गेलेनाय जेरै खारनाय बारनाय गथ'फोरनि थाखायबो मोजां खालामनो थाखाय बेफोरखौ खुंनाय जायो आरो माने प्रग्राम खुंनानै आरो ओरै खाम सिफुं गारजि जाबा बानायनो थाखाय बे मोसाना मोननाय फैसाखौबो दोन्थुमनाय जायो आरो माने
औ नंगौ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव लाइमोनफोर जौगानाय बे हारिमु जेरै बैसागु मोसानायजों मोननाय फैसाखौ लाइमोनफोरनि जौगानायनि जेबो हाबाफारि लायाखै नामा
अ लाबाय लाबाय नोंथां जोंनिथिंबो बेफोर बे फैसाजों बिदिनो प्रग्राम लायो ओरै लाइमोनफोरखौ माने मोजां मोजां थासारियाव फैनाय मोजां आखु माने बोस सोन होयो बिदिनो गोबां खेलफोरबो होनाय जायो आरो ना गेलेनाय औ
बै नोंथांमोननि ओनसोलाव लाइमोनफोरजों जौगानायनि जेरै हारिमु जे मोसानानै मोनो प्रग्राम खुङो होनोना नोंथां नोंथांमोननि सोरबा मानसि गिदिरफोर लाबोनानै हारिमुनि बागै जेरै लाइमोन जौगानायनि बाग लाइमोननि सांग्रांनि बागै आरो जेरै बे बैसागु रंजानायनि बागै माबाफोर फोरमायनायनि मानसि लाबोयो नामा नोंथां
जोंनियावथ' यिदि गोजाननि लाबोनाय जाया माने जों गामियावनो जोंना एसे गिदिर गिदिर गोलावानो एसे गिदिर गिदिर फरायनाय दंना बेफोर बिसोर बुजायो फोरोङो आरो ना बोसोन होयो‌
औ-औ जोंनि ओनसोलावथ' लाबोयो लाबोनाया अब्लाबो माने ओरै गोजान गोजानै लाबोनो हाया
औ
लाइमोनफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय एबा गाज्रि आखुनिफ्राय मोजां जानो थाखाय बुजायग्रा जेनै प्रग्राम खुंनायाव लाबोयो आरो जों माने जों गामियाव
औ - औ
आदसा नोंथां मोननि ओनोलाव प्रग्राम फोरखौ सो फांनैसो लानाय जायो
जोंनि ओनसोलावथ' प्रग्रामखौ सानथाम माने साननै बांसिन साननै जायो आरोना सानथामखौनो हमना ला सानसे
औ
औ
आदसा नोंथां नोंजे होनदोंमोन ना माइरंजों बानायनाय माइरंजों बानायनाय जौ होननानै नोंथांमोननि नों बिथांमोननि गामियाव मा मा माइरं जों मा मा मडेलनि जौ बानायो खोन्थानो हागोन ना नोंथां
माइरंजोंना माइरंजोंथ' फार्स्टआव जौ गिसि बानायगोरो जौ गिसि ने माइरंजों संनानै जौ गिसि बानायगोरो आरोना जौ गिसिनि उनाव बेखौनो जौ गोरानबो बानायो औ आरो जौवा थ ओरै माइब्रा माथा बेफोरनि थायो आरोना
औ आतसा नोंथां
औ
हेलौ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो उनफोरावबो नोंथांजों बि दिनो सावरायनो मोनफिनगोन होननानै
औ जागोन दे जागोन